अ नोंथां मा खालामगासिनो दङ?
अ आं ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नों थाङा आंनो द'से सम होनो हागोन ना नोंथां? अ बिदिब्ला नोंथां ओ ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ माइ आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हा
औ हागोन नोंथां आं मिथिनायखिनिखौ फोरमायनानै होनोसै आं औ बिदिब्ला नों थां माइखौ थ' जोङो जोंनियाव आबाद माने जों आबाद खालामो नालाय माइखौ बेखौ जोङो फार्स्टआवनो जों माइग्लिबा माइखौ सोमनानै लानानै माइग्लि खालाम नानै बेखौ माने हायाव माबायाव हाखौ एवनानै फोनाय जायो बेखौ माइ माबा गायनो थाखाय बिनिफ्राय माइखौ फोनानै बियो खोथिया बुङो आरो बेखौ खोथिया माने बेखौ माबाखांनानै फोखांनानै बियो जौबाथाय बेखौ फुनानै फुखांनानै बेखौ हाल हाल आरो हालेवनानै फुखांनानै हालेवनानै गायनाय जायो। बेखौ हाखौ दा जोङो मोसौजों बा ट्रेक्टरजों एवनानै जों बेखौ गायनाय जायो आरो माइखौ-माइखौ गायखांनानै गायखांनानै ओ बिदिनो जौबाथाय माया माबाबाथाय राबाथाय बेखौ बियो फिथाइ जायो। बे फिथाइखौ आरो जों राबाथाय जोङो बे फिथाइखौनो जोङो हानानै-हानानै बा न'आव लाबनानै बेखौ मिसिनदो बा मोसौदों नानाय जायो आरो। बेखौ नाखांनानै जोङो जानो थाखाय बेखौ ओ‌‌ नाखांनानै बेखौ जानो थाखाय नाबानाय जायो आरो बेखौ माइ लामनानै लामनानै सौनानै बेखौ जावनानै बियो जोंनि थाखाय आदार जायो आरो बे बेखिनियानो आरो जोंनिया औ बेजोंनो माने थांनानै थायो आरो सुबुं माहारिया दा ।
औ नंगौ नोंथां औ।
जायगायावबो आबादखौ माबै बोरै खालामो एसे फोरमायनो हागोन ना नों
औ नंगौ नोंथां हागोन नोंथाङा बुं बुंलांनाय बायदिनो आगोलाव बुंलांनाय बायदि दिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुं सुबुङानो आबाद मावनानै ओ संसार जानाय खौ नुनो मोनदों नोंथां जिउ खुंनायखौ ओ‌ आं माइ खौ माइ आबादखौ बोरै गायो होनोब्ला नोंथां गिबियावनो बुंनांगोन माइली सोमग्रोनांगोन माइलिखौ जोंना फख्रियाव ओ फख्रिबा ओ दै जिखुनु दै जमा जानानै थानायाव सोमनो हायो आरो नोंथां सोमनानै जों सानसे सोमनायनि उनाव बेखौ ओ अखानायै ओ जा जोंना एवनानै दोननो हायाव बेखौ ओ जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां । होखांनायनि उनाव ओ बेयो। गोरलै गोरलै ओ स्तप्था सप्ताथामबा सप्ता सप्तानैआव सप्ता थामनि उनाव बियो रज जगोन आरो नोंथां बे फोनानै दनाय माइलीया जायखौ जों खोथिया होन्नानै बुंनाय जायो औ बेखौ जोङो ओ बेबायदिनो जोङो फोखांनायनि उनाव बेखौ माखोसेनि उनाव जोङो बेखौ फुनो हायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो फुनानै जोङो गायनो हायो। ओ आथिखालावथ' जोंना माइ गायनो थाखाय गोबां ओ बेबायदिनो गोबां मेसिन ओंखारबाय नालाय जायखौ जोङो ट्रेक्टर होननानै बुंनाय जायो। औ गोदो गोदायथ' जोंना गोदोनि सुबुंफोराथ' हालजोंसो एवोमोन नालाय नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां ओ हालजों एवनानै गोबां माखासे बिबांनि हा गायनाय हा गायनाय नुनो मोनामोन नोंथां नाथाय आथिखालाव जोंना ट्रेक्टरजों एवनानै बेबायदिनो सानसेयावनो जि थामजि बिघा हाखौ एवनानै गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों नोंथां औ बेबायदिनो नों थां जोंनि ओनसोलाव गासिबो सुबुं माहारियानो आबाद मावनानै बा माइ आबाद मावनानै जायो। बेनिखायनो आबाद मावनो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो हाजिरा मावनाय जायो नोंथां।औ जोङो बेबायदिनो जों हाजिरा मावनानै बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरखौ सुबुंफोरखौ लानानै जों ज' ज' हाजिरा मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो माइ गायनाय समावबो जों गोबां हाजिरा लानानै माइ गायनाय जायो आरो नोंथां । ओ बेबायदिनो जों माइखौ गाय खांनायनि उनाव बेबायदिनो ओ माइआ जेब्ला जौवोल्बा अब्ला माइआ जोवोल्बाथाइ जोङो बेखौ ओ जौनानै जोङो बे बियो जुदि मोनोब्लाथाय जोङो बेखौ हानाय जायो नोंथां नाथाय आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि ओ बेबायदिनो जोङो माइ माइ गायनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नों थां जेरै रनजित, खर्मा ओ बेफोरबायदि माइब्रा माइ बेफो ओ आ बिदिनो ख' अनजना बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो नों थां आथिखालाव ओ ओ बेबायदिनो जोङो माइआ जेब्ला जोंना मोनोब्ला बेखौ जोङो हानाय जायो। नाथाय आथिखालावथ' जोंनाथ' माइ हानो थाखायबो गोबां ओ मिसिन ओं खारबाय नालाय नोंथां ओ जोंना ओ जोंना आथिखालावथ' जोंना टेक्न'लजिया गोबां जौगाबाय नङा नङा होमबा नोंथां गोबां रोखोमनि मिसिन ओंखार खारबाय बेबायदिनो माइ हानानै जोङो माइखौ जोङो मिसिनजों हानानै जोङो ओ न'आव लाबोनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो सानसेयावनो गोबां ओ बेबायदिनो नैजि थामजि बिगासो खानसेयावनो हानानै जोङो न'आव लाबो नायखौ नुनो मोनो आरो नों थां अ बेबायदिनो ओम माइखौ जोङो लाबोनानो खां लाबोखांनायनि उनाव बिखौ जोङो माइ नानायावनो जोंना मा माइखौ जोङो माइ हानायावनो जोंना माइखौ ना नानो हा हायो आरो नोंथां औ। बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो माइखौ नानानै ओ नाना नानै हानानै लाबोनानै न'आव बेबायदिनो गोबां ओ ओ सोनानै दोननाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो माइखौ बेफार फालांगिनि थाखायबो जोङो खालाम नाय नुनो मोनो नोंथां ओ जायनि जाहोनाव आथिखालाव जोंना माइनि दामाबो गोबां जाबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो मन सेयाव जोंना ओ बेबायदिनो स्निजौ बा दाइनजौ लानाय जायो। रां लानाय जायो बिनिखायनो जोंना आबाद मावनानैबो गोबां रां खामायनो
औ नोंगौ नोंथां औ।
ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां रो ओ सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो बेबायदिनो आथिखालाव थ' जोंना गोबां गारि मथरफोरबो ओंखारबाय नालाय नोंथां ओ बिनिखायनो उम गारि मथरजों जों था थांनानै बा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै गोबां माखासे ओ टाउन सहराव जोङो आबाद मावनो हायो टाउन सहराव जोङो गोबां माइखौ फाननानै गोबां बेसेन बांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां गोबां मुलाम्फा लानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों उ बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो गावबाव गावनि ओ न'खर बा गावबा गावनि गथ' गथायनो ओ जानांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ जोङो आरजिनानै ला ओ लानाय बा जोंनो होनो हानायखौ जोङो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो नोंथां औ। बिदिनो जोंना गाससिबो सुबुं माहारियानो जोंनि बर' समाजावल' नङा बियो गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो माइ आ बाद मावनानै जायो नोंथां औ बिनि अनगायैबो नोंथां ओ जोंना माइ आबाद माइ आबाद मावनानै जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जायो फारसे थिं जोंना माइब्रा माइ आबाद मावनानै जोंहा फिथा फिथा बानायनो हायो जाय खौ जोङो जाय माइब्रा माइनिफाय जों फिथा बानायो बेबायदि माइ बा माइाबो जोंनि जोंनिया गोबां दाम गोसा नङा होमबा नोंथां। ओ मनसेयावनो ओ सेेरोजा गाहाम बिदि जायो आरो नोंथां आथिखालाव गोदो गोदाय थ' गोदोनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि ओ बा हान्थिनो बा दावबायनो ओ गोबां गारि म थरबो गैयामोन नालाय नों थां गोदो बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि ओ गोजान गोजान जायगायाव जोङो बेफार फालांगि खालामा फालां खालाम-खालामनो हायामोन नोंथां। औ बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ माइ आबादनि थाखाय बेफार फालांगि खालामो नामा नोंथां
औ जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बेफार फालांगिरि खालामो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा बे माइखौ जोङो माने हाखांना सौखांनानै जोंनि ओनसोलावबो माने बे ज जमा खालामनानै माइ खौ बिदिनो बेफार खालामो जों बेफार खालामनानै गोबां माख रां आरजिनो हायो आरो जेबा जोंखौ थांना थानायावबो गोबां माबा खालामो जानाय आदार हो माबा खालामो बिदिनो ओ जोंनि जोंनि माबायावबो टाउन सहरावबो जोंनि जोंनि सुबुं जोंनि ओनसोलनि सु सुबुंफोरा टाउन सहरावबो बिदिनो फानहैनानै रां आरजियो आरो ना थां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो सैथो नोंथां नोंथां जोंना मा माइ आबाद मावनानैबो जोङो माइ-माइरंखौ जों बेफार फालां खालामनो हायो नङा होनोमबा नों थां माइखौ जों सौनानै जों माइबो जोङो जोंनि ओनोलाव बा जोंनि हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां बा मुलाम‌ नाय नुनो मोनदों नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंना माइरं‌ ‌‌ माइरं फाननानैबो जोंहा माइनिफ्राय माइरं फाननानैबो जोंहा गोबां रां खामायनो हायो आरो बेबायदिनो औ‌ मा बेबायदिनो गासिबो बर' सुबुङाल' नङा गासिबो हारनि सु फोरानो बेफोरबायदि आबाद मावनानै बा बेफोरबायदि ओ ओ रां खामायनो हानाय।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां नंगौ जोंनि हालामावबो बेबायदिनो जों नुनो मोनदों आरो। हाथाइ हाथाइ बाजार गलाफोराव बिदि बेबायदिनो माइफोरखौ माइरंफोरखौ फाननानै। फैसा आरजिनायखौनो जों नुनो मोन्दों। मानि होनोबा माइरंनिफ्राय गोबां माबा ओंखारो‌ आ बिदिनो ओ माइरंनिफ्राय ओरै सिरा‌ बिदिनो ओ मा माइ सौबाथाय जोङो गुन्दैबो मोनो गुन्दै माने गुन्दै खौ जोङो दा जों अमा फिसिनायावबो बाहायनो हायो। जे जों अमा आदार होनानैबो‌
अमा आदार होनानैबो जों अमाखौ माने फिसिनो हायो आरो जों अमानि माने अमा फिनैनोबो‌ अमा फिखांनानैबो जोङो फान बेखौ फाननो जाबाथाय बेखौ औ फाननो हायो। बिदिनो जों गोबां गोबां माबा मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो गावबा गावनि जिउ खांनाय राहाखौ जोङो गावबा गाव नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोङो माइ आ बादनि गेजेरजोंबो लानो हायो आरोना नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जाना हो बाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों बेबायदिनो ओ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां। औ दे।